औ औ नोंथाङा। फन हरनायनि जानोखौ आंनो फोरमायनो हागोन ना मानो हरदों।
औ नोंथां आं नोंथांजों बे बर'नि जि आइटेक मोननाय जौ बि दैनि बादैसो रायजलायनो नागिरदोंमोन नोंथां नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
औ।
दे बिदिब्लाा नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनि जि आइ टेक मोननाय जौ बि दैै होनना बुङोब्ला जोङो माइब्रा बिदैखौनो बुंनांगोन नोंथां। माइब्रा बिदैखौ जोङो ओ मा होनो जोंनि बर' सुबुंफोरा र' बानायनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनिखायनो बेबो बर' फोरनि दोरोङारि जे लोंमु होननानै जोङो बुंनो हायो। बेखौनो ओ नैरोजा नैजिनै माय थाइआव ना मोनथाय भारत सरकारनिफ्राय जि आइ टेक मोनदोंमोनना नोंथां?
औ औ।
ओ औ नोंथां। ओ थिग बे बेबायदिनो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथां ओ बे माइब्रा बिदै खौ जोङो बोरै बानायो होनना बुङोब्ला जोङो बे माइ-माइब्रा बिदैखौ खौ ओ गिबियावनो जोंनो माइब्रा माइरं नांगोन नोंथां, माइब्रा माइरंनिफ्रायसो जोङो बे जौ बिदैखौ एबा माइब्रा बिदैखौ बानायनो हायो आरो। बेखौ बानायनो थाख खाय जोङो बांद्राय गोरा ओ प्रसेस नङा एसे गोरलैयानो। ओ गिबियावनो जोङो बे माइब्रा माइरंखौ ओ बा स्नि केजिसो जखाननि लानांगोन आरो नोंथां, बेखौ बानायनो थाखाय, बेनिफ्राय बेखौ ओ जोङो ओ ओंखाम ओंखाम बानायनांगोन ओंखाम बानायनो थाखाय जों गिबियाव माइब्रा माइरं खौ दैयाव सोमनादोनांगोन नै घन्टासो बा से घन्टासो जाहाथे एसे गुरै जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय ओ बेखौ जेब्ला से घन्टा नै घन्टासो सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सुनांगोन सुनानै दैखौ सर' होनांगोन नोंथां। ओनिफ्राय सर' होखांनानै जेब्ला सर' होयो अब्ला जोङो मोनसे दोआव दै लानांगोन नोंथां। बेनिफ्राय बे खादायाव दोननाय ओ माइब्रा माइरंखौ जोङो बै दोनि ओ मोखाङाव होनानै जोङो हाब्रुजों एबा आथा गुन्दैजों बिनि माबाखौ लिरथेनांगोन नोंथां। लिरथेनानै गोजौआव लाइ बिलाइ खोबनांगोन जोङो, लाइ बिलाइ खोबनानै सि सिङाव बे दोनि सिङाव अर सुना होनांगोन सौखायाव होनानै। अब्लासो मा जागोन बे? बै दोनि दैया गोदौना गोदौनानै खफ'जोंनो मोननांगोन आरो बे माइब्रा माइरङा, जेब्ला बेयो गोदौनानै मोनो अब्ला बेयो ओंखाम महराव जायो आरो नोंथां गुरै मोनबाय आराम मोनबाय अब्ला जों बेखौ ओ लाइ बिलाइ दाननानै जोङो बेखौ फेननानै दोननांगोन जाहाथे बे गुसु जायो आरो। गुसु जाजासिम जोङो बेखौ फेनना दोनबाय लाइ बिलाइ सायाव।
औ।
बेनिफ्राय बेयाव ओ मा होनो माइब्रा बिदै खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे बुस मोनसे जिनिस नांगोन, बे जिनिसानो जाहैबाय मा ओ‌ मा होनो एमाव नांगोन जोंनो। एमाव औ। एमावखौ जोङो बेयाव बांद्राय नङा थाइसेल' होनांगोन आरो नोंथाङा मोनसेल' होना बेखौ जोङो गलायजोबनांगोन बेजों। जाहाथे बे एमावा गासैबो माइरंयाव नाङो। बेनिफ्राय जोङो बे माइरंखौ ओ ओंखामखौ माइब्रानि जोंङो दोआव स सोनांगोन नोंथां एबा दैहुआव सोनांगोन। औ बे दैहुआव जोंनो मोनसे बुस्थु नांगोन जेब्ला रोसि जायो बे माइब्राया बिदै जायो अब्ला बेखौ जों हायखांनो थाखाय गेजेराव जोंङो औवानि खबाइ रोखोम मना एबा ओ मा होनो सुङा हेबनानै जोंङो बोहोजायो एबा जों दा चक्लेट थेमा बैयामखौबो सुफ्लुंनानै जोंङो बेयाव सोनानै गेजेराव होजायो आरो। बे माइरंखौ जिं जिं होनांगौ आरो हमबाना मा जेब्ला बिदै जायो अब्ला बेयाव ज' जागोन आरो नोंथां बेबायदिनो होनांगोन आरो नोंथां जेब्ला बे जौ बिदैया एबा माइब्रा बिदैया माइब्राया ओ जिबा एबा थामजि जि सान जायो अब्ला बियो एसे बिदै जानो हमो नोंथां। जेब्ला बियो। ब्रैजिबासो सान जायो अब्लायो आबुङै बदै ओंखारो आरो नोंथां बे बेखोनो बुङो माइब्रा बिदै बे बिदैखौनो दिनै। ओ मा होनो जोंनि बर' सुबुंफोरा लोङो आरो' बेखौ जेब्ला
औ औ
बर'फोरनि दोङारि फोरबो फोराव बांसिन जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बैसागु मागो बेफोरबायदियाव ओ जोंङो फुजा एबा मेलाफोराव गामिनि ओ दोरोङारि फोरबोफोर थायो नालाय गोबां फिसा फिसा। बेफोरबो रोंनायखौनो मोनो आरो नोंथां बेखो गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरा बैसागुआव बांसिन लोंनाय नुयो। ओ जेब्ला बैसागोआव रंजानाय जायो। अब्ला जों बेखौ लोंनायखौ नुयो। ओ बेखौनो बुंङो जौ माइब्रा बिदै बे माइब्रा बिदैया। ओ ओरैनो बुंनो नायनो थाङोब्ला। बोसोर फायाव लागै थायोनाय खोनादों बोसोर फा ओरै देर बोसोरसोआव लागै थायोनो जि बिदि। दोनोबा बेखौ जियायनाय बुङो आरो नोंथां। ज' जालायोनो बे माइब्रायाव आंबो नुफेराखै। माने आंबो लोंफेरा नालाय बिदिनो नुफेराखै आरो माबायदि जिनिस जाय बे बोसोरफायालागै जानाय एम्फौ जालायोनो मालाय ओ बेबायदिनो लोङो ओ बेखौ दा गुबैयैनो जोंनि बर' बर'नि मा मोनो आफादफोरा बेखौ माने जों नि बर'फोराल'सो बानाय नालाय बेनिखायनो बेखौ भारत सर नो दैथाय हरनानै जाय जाय माबाया मा होनो ओ सं संगथना बेखौ ओ जि आइ टिक खालामो आरो बेनो जो फथ हरनानै जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि लोंग्रा एबा लोंबु होननानै। जौ बिदैखौ माइब्रा बिदैखौ मा होनो जि आइ टेक खालामना लाबाय आरो' बे माने जि आइ टेक खालामनायनि ओंथिया जाबाय बे गोदैखौ गुबुन गुबुन हारिनि नङा खालि जोंनि बर' हारिनिल' लोंमु होननानै। सिनायथि मोनबाय आरो टेक खालामनाय लोगो लोगोनो दा आंनि जौ गोदै ब बारायनायनि बुंनांगौआ बेखिनिानो नोंथां दा नोंथाङाबो आं फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर'नि दोरोङारि जौ बिदै गोबां रोखोमनिथ' दङो जेरै गोरान गिसि मा समाव मा बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? फोरमाय जागोन।
औ हागोन नोंथां ओ जोंहाथ' माइब्रानि अनगायैबो जोंनि दस्रा ओरैनो सरासनस्रा माइरंफोरजोंबो जोङो जौखौ बानायनाय नुनो मोनो नोंथां ओ बे सरासनस्रा माइरं होननानै बुङोब्ला जोङो माइब्रानि अनगायै जेरैहाय जोंहा दङ रन्जित आसु ओमफ्राय बायदि बायदि दं आरोना उम फुल फाख्रि माबा माबि बिदिनो जोंहा माइनि मुं फोर दंङ बिसोरनि एंखुरखौबो जोङो जौ बानायनाय नुनो मोनो आरो माइब्रानि अनगायै ओमफ्राय बे बैफोर जौफोरखौ मानि जोंहा सप्ता खनसेयावनो लोंनो हायो जौ होन बानायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा एमाव होननाय माबा मोनसे मुलि होननानै बुंनांगोन जों एमावखौ बेथ' दंखायो जोंहा बेखौहाय बयाव मानि दस्रा माइरं बानायनायाव बेैयाव माइब्राजों बानायै जौखौ जोंहा माथानि जौ होननानै बुंनाय जायो नोंथां जोंनि जायगायाव ओमफ्राय बे माथानि जौखौ बानायनाय समावहाय बेबायदिनो ओंखाम बायदि संगोरनांगौ जायो गिबियावनो ओमफ्राय बेवहायो माबा एमावखौ होनसै उनाव गुसु जायोबा ओमफ्राय जोंनि ओ आइआ सम सम बानायो आरो बेखौ ओमफ्रायो मोनसे जोंनि आइआ मा खालामो मोनसे प्लास्टिक बायखायो ओमफ्रायो बे प्लास्टिकआवहाय माबाखौहाय गुसु जायोबा माइरं माबाखौ बे ओंखाम सङो जौ बानायनि थाखाय ओंखाम सोमनायखौ बहाय समानै फेनलानानै दोनो जोंनि आइआ ओमफ्राय औ बेनि उनावहाय माबा एमाव खौ हाय माबानानै गावनि हिस साबजों होयो आरो बेजों मिलायनांगोन बै ओंखामजों जौ जानो थाखाय ओमफ्रायो औ बेवहाय ओमफ्रायो गावनि मानि बै जौखौहाय गोबावजों लोंनोबा मा एमावखौहाय खम होनांगौ ओमफ्राय जुदि नों थाबैनो लोंनोबा बुरजा होनांगौ बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय बै जों जोंनाथ' जौ गोरान दिहुननोबा मा जौ गोरानखौ जुदि बुरजा दि दिहुननो थाखायबा जोंनो एमावखौ बुरजा होनांगौ गौ होननानै खोनानो मोनदों आरो ओमफ्राय जोंना जौ गोरान जौ गोरान दिहुननो थाखायबाबो जोंना बे नैबे मोनसे प्रसेसानो सोलियो आरोना बे माब सिगाङावहाय ओंखाम बायदि संग्रोनानै एमाव होनाय बे फ्रसेसखौ जोंनो जौ गोरान दिहुनबाबो नांखागौ ओमफ्रायो जोंनो ओरैबायदि ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला एमावखौ होखांनानै ओ सा माबा हरसे दोननाय जायो बिनि उनावहाय उम माबा बरथन नङा खि एसे गिदिर बाल्थिं आवहाय बेखौहाय सोनानै दोननाय जायो आरो बे एमाव फुननाय ओंखामखौ ओमफ्राय बेयो ओम ओ बेवहाय दोननानै बाल्थिं नङाबा बर्थनाव सोनानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ थालिर बिलाइजों खाथबनानै दोनो नङाबा दाखिनि खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्रायनो उनावहाय सानसे बा साननैनि उनाव बिदैया ओंखारो नोंथां। बिनिफ्राय उनावहाय गोरान दिहुनोबा बे बिदै बेखौहाय हानजोबो नोंथां ओमफ्राय हाननानै बेयो मोनसे जोंहा जौ गोरान दिहुनो थाखाय मोनसे आगजु बाहायनाय जायो बर'फोरा बे खौ मोख्रा खर' होननानै बुंनाय जायो। बे जौ गोरानखौ दिहुननो थाखाय जोंनो बे मोख्रा खर' होननाय आगजु खौ नांथारगौ जायो आरो मोख्रा खर'आ जोंहा मोननै रोखोमनि दङ। बियो मो बा मोनसे ओरै हासुं बायदिजों दडाइरेक्ट जौ बथलावहाय जौ सोनो थानाय बायदि केपासिटि गोनां मोनसे दंखायो आरो ओमफ्रायो मोनसेया जाहैबाय बे गामला बायदि एसे गामलाबो होनो हायो नङाखि फिसा मोनसे गोथौ आगजु मोनसे बे मोख्रा खर'नि सिङाव होफानो हायो आरो फिसा ओमफ्राय बेवहाय बिनि उनावहाय जौ बि माबा गोराना बे माबायावहाय मोख्रा खर'नि सिंनि बेहाय जमा जाहैयो नोंथां। बिनि उनाव बेखौहाय खांनाय जायो खांनानै गुसु खालामनानै बेखौहाय उनावहाय बथलफोराव सोनानै दोननो हाबाय बा लोंनोबा लोंनो हाबाय बेनो नोंथां आंनि जौ गोराननि बादै खिथानाया नोंथां औ औ नोंथां बिदिब्ला नों नोंथां जोंना टाइमाबोथ' जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथां दे होमबा दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
उनाव औ उनाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ नोथां औ औ नोंथां। दे होनबा नोंथां। गोजोनाय थाबाय औ नोंथां गोजोनथों।